हेल' खोनादोंना नोंथाङा? औ बिदिब्ला आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना? औ नंगौ नोंथां ओ सावराय जागोन नोंथां। आयदायानो जाहैबाय हारिमु बा जोंनि ब बर'नि हारिमु जागोन ना नोंथां। औ औ औ बिदिब्ला नों नोंथाङा जागायनो ना आं जागायनो नोंथां? औ औ औ औ दे दे जागोन औ औ हारिमु होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां?
राव थुनलाइ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय नङा होमबा नोंथां?
बेफोर गासिखौबो लानानै जोङो मोनसे हारिमु होननानै बुंनाय जायो। थारैनो औ।
औ जाय हारिहा नङा होमबा नोंथां? हारिमु गैया बा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदि गैया बे हारिखौ जों माब्लाबाबो हारि होननानै
हारि होननानै सिनायथि होनो हाया नङा होमबा नोंथां?
औ जोंहा नाथाय जोंहा जों सुबुं बर' हारिहा ओ हारिमु दङ आरो जेरै जोंहा दामनाय देनायबो दङ गाननाय जोमनायबो दङ दानाय लुनायबो दङ। जा
जानाय लोंनायबो दङ नङा होमबा नोंथां? जोंहा गावनिनो आंगो दा रोखोमनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दं नङा होमबा नोंथां?
आङो ओ गाननायनि बेलायाव फोरमायनो सानदों जेरै नोंथां जोंनि बर' आइजो फोरा दख'ना गानो नङा होमबा नोंथां? दख'नाखौ नोङो राव बो हारिनियाव नुनो मोननाय नङा नाथाय जोंनि बर' हारियावहाय बे दख'ना खौ नुनो मोननाय जायो नोंथां। मानो होनोबा बे दख'नाया ओरैबायाददि इउनिकखा माने बे खौ गाननाय लोगो लोगो गोजा ननिनिफ्राय सिनायखागोन कि बेयो बर' होननानै नोंथां। औ आरो नंगौ नोंथां बियो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गान-गावनि गाननाय जोमनाय फोरखौहाय गाव गावनो दा नानै लाबोदों बा गाव गावनो बानायनानै लाबोदों नङा होमबा नोंथां? मानो होनोबा बै समाव
औ औ औ औ
जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि गाननाय दख'नाखौ
औ औ औ औ औ नंगौ नंगौ थारैनो औ औ नंगौ थारैनो
दा जों जोंनि आइजोफोरा गावनि दख'ना
औ औ औ औ औ औ औ औ
आरो लोगोसे हौवाफोरनि जायखौ जों
औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ
दानायल' नङा नोंथां आरो बेफोरजों जोंनि आइजोफोरा रांबो आरजिनो हादोंमोन आरो। आरो बै समावहाय आरो दासिमबो जों नुयो जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव बा जोंनि हायेन ओनसोलाव जोंनि माखासे बर' गामिफोराव गोबां जायगायावनो जों दासिमबो दानाय लुनायखौ मुखुब जाना नै थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो बै समाव मा खालामोमोन नोंथां जोंनि आइजोफोरा साब्रै साबा दसजन गाहाम ज' जानानै माबा मोनसे इसानसालिफोराव ज' ज'
ज' ज' ओ जि दानायफोरखौ नुयोमोन नङा होमबा नोंथां औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जेरै जानाय लोंनायनि सायाव बेलायाव होनना बुङोब्ला अनला
अनलाजों दाउजों बेफोरखौथ' रावबो दस्राफ्रा रोंखाया नङा होनबा ओहो ओहो नंगौ नोंथां औ हारिया संनो रोंखाया आरो जेरै नोंथां नारजि अमा नङा होमबा औ औ बेखौ दस्रा हारिया
दस्रा हारिनि सुबुंफोरा बेफोरखौ रों संनो रोंखाया बा जानो रोंखाया नङा होमबा
औ औ नाथाय दिनैनि सानाव ओरैबादि जाबाय नोंथां बरनि जानायखौ नुनानै
बिथांमोना जोंनि बर'नि हटेलफोराव बा बर'नि न'फोरावहाय बेफोरखौ जा जानो गोसो जाना नै जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां आरो गोबां दंबावो नोंथां बुं बुंनांगौ आ आरो बेनिनो मोनसे बुंबावनो सानदों आङो जेरै नोंथां जोंहा मोसानाय मुसुरनाय नङा होमबा नोंथां जोंहा मोसानाय होनना बुङोबा जोंहा गोबां मोसानाय दं जेरै बागुरुमबा मोसानाय
मोसानाय औ दावस्रि देलाय मोसानाय औ खुनदुं थुननाय मोसानाय औ नङा होनबा आरो औ आरो ना गुरनाय मोसानाय औ
बेफोरबायदि गोबां दं आरो नोंथां आरो बेफोर मोसानायफोराव बाहायग्रा आगजु बा दामजु
दामजु नङा होनबा नोंथां औ औ
बेफोर जाहैबाय जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना नङा होमबा नोंथां बेफोर जोंनि मोसानायफोराव बा जोंनि ओ रंजानाय सान जायखौ जोङो बैसागु
औ औ नंगौ
फोरबोफोराव बेफोरबायदि दा
ओ दामग्रा आगजुफोरखौ जों दामनायखौ नुनो मोनो जों औ औ नंगौ नंगौ थारैनो औ
बर' हारियाव आरो जेरै बेफोर आगजुफोरखौ नोंथां ओ सेरजाफोरखौनो खिन्था गोरनोसां जेनबा नोंथां सेरजाखौ गुबुन हारिआ बानायनो
बानायनो रोङा औ नंगौ नंगौ नंगौ
खौ जोंनि बर'नि सुबुंफोरानो बा बर'नि जोंनि आ आइ आफामोनानो माने दानानै लायो दायोबा बानायो आरो नोंथां औवा सरि ओ दंफां- दंफांफोराबो जानला मोनला दंफाङा जाया नोंथां
औ बे दंफांङा जेनबा जाय दंफांआ जायो बे दंफांखौ औ दाननानै लाबोना नानै न'आवहाय फोराननानै बेखौ मोनसे सेरजानि महर होयो आरो औ नंगौ थारैनो औ बेबाय
सिफुंखौबो नोंथां सिफुङा दस्रा हारिनि सिफुंजों जोंनि हा ओ हा सिफुङा मिलाया नोंथां जोंनि सिफुङा मोनबाल' जायो गुदुङा दस्रानिया सयथा सात
औ औ नंगौ थारैनो औ
जोंनि हारिनि सुबुङानो ओ बानायनानै लायो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो जोंनि हा
औ औ ओ जागोन नोंथां औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंलांबाय हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जों जोंनियावहाय गोबां रोखोमनि मा माखासे माबा हाबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय मोसानाय मेथाइ खननाय बिदिनो आरो मा जोंहा गायनाय फुनाय नाफोर हमनाय ना गुरनाय बेफोरबो मा जोंनि हारिमुनि मोनसे बाहागो होननानै जों बुंनांगोन आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां नंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ थारैनो औ औ औ दा बिदिनो जोंहा जेरैहाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बे मोनसे मोनसे जोंनि हारिमुनि मोनसे बाहागो नङा होमबा जेरै जोंहा गोदोनि दिनाव जोंहा गोबां रोखोमनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर दंमोन नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय सिखोना जोहोलाव सोमदोन जोहोलाव बिरगो स्रि बेफोरबायाददि आरोखि नोंथां गाम्बारि सिख्ला औ बे सोरो माने गोदोहाय मान दाहाल थुंग्रि ला नानै मा होनो बिसारु फोरजों बा दुस्मनफोरजों आरोखि सुथुरफोरजों मानि दावहा नांबोदोंमोन। दा बिसोर माबोरै दावहा नांबोदोंमोन। बे बेखौनो लानानै दिनै जोंनि बर'आ मा खालामदों माने दाहाल थुंग्रि लानानै बेखौनो फाव खालामनानै दिन्थिदों मोनसे देंखोनि गेजेरजों आरोखि बेखौनो दा बेखौनो बुङो जों माने दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय होननानै जों बुंनाय जायो आरोखि नोंथां। आरो जोंहा मोनसे दंबावो जाबाय खुन्दुं थुननाय मोसानाय आरोखि खुन्दुं थुननाय मोसानायाबो मोनसे जोंनिया हारिमुनि मोनसे बाहागो गोदोनि समाव जोंनि बर' आइजोफ्रा माबोरै खुन्दुं थुनोमोन। बा इन्दिनिफ्राय माबायदि खुन्दुं दिहुनोमोन बेखौनो मा आखाइयावहाय मा खुन्दुं मानि माबा फाननानै दोनग्रा बबिन लानानै आरो माखासे खुन्दुं लानानै बे बेखौनो बा फानै फानै मोसानानै फाव खालामनानै दिनयोमोन आरोखि नोंथां। औ औ बेखौनो जों खुन्दुं सानाय मोसानाय होननानै बुंनाय जायो आरो जोंहा दं जाहैबाय जेखाय ना गुरनाय मोसानायखौ जों नुनो मोनो। हारिमुआवहाय बिदिनो ना गु जोंनि बर' आइजोफ्रा माबोरै ना गुरो बेखौ मोसानानै दिन्थिनाय आरो जोंहा मेथाइ खननायफोरनि बेलायावबो जोंहा गोबां रोखोमनि मेथाइफोर जाय हारिमुजों सोमोन्दो गोनां। जों नुनो मोनो नोंथां जेरैहाय सेंग्रा सि सिख्ला जंखायनाय मेथाइ बिहामजो जंखायनाय मेथाइ बेफोरबायदि आरो गोबां रोखोमनि मेथाइफोरजों मा नुनो मोनो आरोखि। नोंथां आरो बिनि बेलायाव जोंहा मा मा नुनो मोनो? हारिमुजों दामग्रा देग्रा आइजों नोंथाङा जेरै बुंलादों खाम सिफुं ज था सेरजा आरोखि नोंथाङा बेफोर माने जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां। औ बबेबा मोनसे मेथाइआव जुदि मेथाइआव जुदि गिटारनो माबा दामदोंबा बेफोर मानि जोंनि हारि जों सोमोन्दो गोनां नङा आरोखि बेफोरो जोंना जाहैबाय सेरजा नङा होनबा नोंथां औ सेरजा सिफुं अ बेफोरबायदिसो आरोखि नोंथां आरो खाम बेफोरबायदि आरोखि नोंथां। आरो जोंहाथ' मोनसे आरो मोनसे मुंदांखा जोंहा मोसानाय दं जाय मोसानायखौ जों बाग्रुुम बा मोसानाय होननानै बुङो नङा हा नोंथां औ जाय मोसानाया माने सारा बुहुमावनो गोसारदों बा सारा बुहुमावनो मोनथिजोबो आरोखि बे बा बर'नि मोसानाय होननानै जाय बेखौ जों मा सिखिरिफोरनि मोसानाय होननानै जों बुंनाय बुंनायबो जों मोनथियो आरोखि नोंथां दा जोंहा थांनाय माखासे जानुवारि दाननि जिस्नि अक्ट'आवसो जोंहा गुवाहाटियावहाय मोनसे मोसानाय दिन्थिनाय जादोंमोन। औ जाय मानि हाबाफारियावहाय जोंनि भारतनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि बिथाङाबो नुजाथिफैदोंमोन। आरो बे मोसानायावहाय गासै जि रोजा मोसाखावरिफोर आरो सेेरोजा फुजा दामगिरिफोरखौ लानानै फाव खालामनाय जादों आरोखि बागुरुम्बानि नोंथां औ औ जाय माने मोसानायखौ नायनानै माने जोंनि बर' फोरनि गोसो माने खोमोनफ्रानो गसंथांजोबदों आरोखि। नोंथां बेबादि मोनसे मा मोसानाय आरोखि जाय मोसानायखौ बागुरुम्बा दोहौ होननानै मुं दोननाय जादों आरोखि। नोंथां औ बेफोरबायाददिनो जोंहा गोबां हारिमु दं। जेरैहाय आरो बिनि लोगोसे जोंहा गाननाय जोमनायनियाबो मोनसे हारिमुजों सोमोन्दो गोनां नङा। नोंथां जेरैहाय दख'ना थाबाय आइजोफोरनि थाखाय आरो हौवाफोरनि थाखाय गामसा थाबाय बा आर'नाइ थाबाय बेफोर माने मा जोंनि हारिमु सोमोन्दो गोनां औ गामसा गानोबानो जों मि मोनथिखागोन अ बेयो बरसो बा बेयो बर हारि दखना गानबानो जों मोनथिखागोन बियो माने बर आइजो बा बर होननानै जोंखौ मिथिखागोन। थागोन आरोखि नोंथां ब बेफोर माने जोंनि मोनसे सिनायथि आरोखि नोंथां दा नोंथाङा बिदिब्ला जोंना समाबो जोब्बाय ना नोंथां। औ सम जाब औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ एसेयावनो दोन्थलायसै नोंथां औ थारैनो औ औ औ एसेयावनो दोनथनोसै दे। गोजोननाय थाबाय नोंथां।